खोनादोंना औ
अब्ला जों नोंथां माने नोंथाङा ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
हागोन ओ अब्ला जों जेरै जोंहा औवानि गोनांथिया माबायदि एबा औवानि आइ जेंआइलाखौ जों माबायदि बाहायबोदोंमोन जेरै औवा होनोब्ला जोंनि न'खर जानायाव गोबां गोनांथि नालाय नोंथां बे औवानि बाहायनायखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां हागोन दे।
औ।
औ अब्ला फोरमायनि औवाखौथ' जोंङो सिगांनिफ्रायनो ओ माने ओ सिगांङावनो जेन'बा जोंनो गिबि मा नांजेनगौ होनोबा ओ जोंङो जोंनि जि थांनानै थानो थाखाय न' नांगौना ओ जायाव जोंङो जोंनि देहाफोरखौ रेस्ट लानो थाखाय नांगौ ना बेनि थाखायहाय जोंङो ओ औवाखौहाय माने बाहायनाय जायो आरो ना माने न' फोर लुनो आरो बिदिनो न' लुनायावहाय जोंङो बेखौहाय माने इन्जुर दुमनायनिफ्राय लानानैहाय गोजौनि ओ जे ओ मुदा होनाय बा उखुम होनाय बेफोरावहाय जोंङो बि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना। आरो औवाजोंहाय जोंङो जोंनि न'फोरखौहाय मोजांङै ओ माने ओ बैजे मोसौ मोसा बेफोरनिफ्रायहाय एबा बोरमाफोरनिफ्रायहाय ओ बासायनो थाखाय हायो जेन' अमाफोरा जोंनि न'खरखौ नस्थ' खालामैनि थाख ओमफ्राय जोंङो बेराबो होनानै ओ दोननायखौ जोंङो नुनो मोनो आरोना बेरायावबो जोंङो औवाखौहाय ओ बाहायनाय जायो आरो। बेनि अनगायैबो जोंङो आबादफोर मावोबा जेन' जोंनि आबाद फोरखौहाय जोंङो ओ माने मोजांङैहाय रैखा खालामनो हायो जोंङो बेवहाय जेबो ओ जुनारफोरा फैनानै गाग्लियाबा खहा खालामा बिनि थाखाय जोंङो बेखौहाय बेरा होनायखौबो नुनो मोनो आरो ना मैगं थाइगंफोरावहाय। औव बेनि अनगायैबो दायो सोलायबोबाय दाथ' जोंङो दाथ' जोंङो मा होनो न'फोरखौहाय एफाराब मा होनो ओ बिदि ओ औवाजों लुनायफोरखौबो नुनो मोनला आरो ना गोदो जोंङो बांसिन गोदो जोंङो बांसिन मा होनो बेखौहाय ओ न'फोरखौ बानायनायखौ नुयोमोन आरो आरो ना औवाजों नाथाय दायो बोथोरा मा मा ओ बिगियाना जौगानायनि गेजेरजोंहाय आदब खायदाफ्रा सोलायनानै दानो बा खाफोरखौ बांसिन लुनायखौ नुसै आरोना होनबाबो बेफोर खौहाय बिल्डं फोर लुयोबा जोंङो बेयावबो बेफोरखौहाय ओ सिमेन्टफोरखौहाय गोरा खालामनो थाख ओफ्राय बे औवाजोंनो सुंथानानै दोननायखौहाय नुनो मोनो आरोना नोंथां। आरो बेनि अनगायै जोंङो औवाखौहाय जेरैहाय दा फरायनायनि थाखाय जे लेखा बिलाइ बेफोरखौ बानायनायखौबो जोंङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। आरो बेनि अनगायै जोंङो दायो औवानि गेजेरजोंहाय माखासे गस्ला फोरखौबो बानायनायखौ नुनो मोनसै आरो ना नोंथां माने
नंगौ नंगौ ओ मिक्स खालामनानै गस्ला बानायजायो नंगौ आरो ना। नंगौ
आरो जोंङो बेफोरखौथ' ओरैनो बिनि अनगायैहाय जोंङो ओ गोबां रोखोमैहाय माने बाहायनायखौ नुनो मो आरोना माने मोनसेल' खामानियाव बाहाया ओरैनो जोङो थ' औवा खौहाय बे जोंनि जे बर'फोरनि जानाय ओ ओम ओ अनला बे दोरोङारि ओंख्रि जोङो बेयावहाय जे खौ अल ओ औवाया जेब्ला ओंखारबो जेनो बेखौ जोङो माने जानोबो हायो आरोना नोंथां जोङो जायोबो बिखौ मेवा माने औवानिफ्राय गोरलै जेब्ला हा सिंनिफ्राय औवाया ओंखारबोजेनो आरो ना। बिखौ जोङो ओ जायोबो आरोना नोंथां
नोंगौ नों
ओमफायहायो औ। औ ओमफ्राय बेखौनो जोङो माने बर'नि ओंख्रियावबो बाहायनायखौहाय नुनो मोनो आरोना। बिदिनो माने दासिमबो ओ बिगियानारि आदब खायदा माने बैफोरो ओ माने जौगादोंबा बो जोंनो माने औवाखौहाय नांगौनिफ्राय माने ओ बोखारनो हायाखै आरोना। जोंनो औवाखौनो ओ दासिमावबो नांगौ बेखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। दा नोंथां ओ नोंथाङाथ' नोंथांमोननिथिंबोथ' ओ औवा खौहाय बाहायो जानांगौ नोंथां? औ औ। नोंथांमोननिथिं औवाखौहाय ओ मा मा खाला खामानियाव बाहायनाय जायो नोंथां आरो नोंथांमोननिजोंहाय औवाफोर खौ मोनोना आरो औवाफोरनि गुबुन गुबुन रोखोमफोर दङ ना नों थांमोननिथिं बे मोनसे बे औवाखौनो मोननाय जायो नोंथां? बिनि सोमोन्दै नोंथांखौहाय आङो गुसुङै फोरमायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरोना नोंथां। अ।
औवा होनानै बुङोब्ला माने ओ जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम जों औवाफोरखौ एबा औवानि बा नुनो मोनो आरो नोंथां ना। गिबियाव जों बेखौ बुंनांगोन माने ओ गुजि जौखोन्दोआनो माने दासिमावबो औवाखौ बाहायो होननानैबो जों हमनानै लानो हागोन आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
बेबायदिनो नोंथाङा ओ माखासे मो जां मोजां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय औवानि बाहायनायनि सायाव, ओ नोंगौ नों थां औवाया एसेग्राब गैयाब्लाबो ओ मोनथामसोनि बा मोनथामसो जातखौ नुनो आरो माने जोंनि साइडजों आरो जेरै ओ औवा बुरखा जायखौ बुङो बर' बास गिदिर गिदिर ना बेखौ खौबो नुनो मोननाय जायो आरो जायखौ बै ओ बाथाजिरनो थाखाय बाहायो। औवा माख्ला होननानैबो बुङो नोंथां जोंनिथिं आरो
औ।
बै औवा ओ फिसा फिसाना जायखौ जोंनि दोर दोरोङारि दामजुआवबो बाहायो। ओ औवा थेरे सिफुं ना सिफुुंआवबो बाहायोना, बैफोरावबो ओ बैफोरखौबो जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां इदिनो ओ मोनथामसो जातखौ जोंनि ओनसोलाव मोननाय जायो आरो नों थां बेजोंनो ओ औवा होनोब्ला बा औवाखौ माबोरै बाहायो होनोब्ला जोंनो ओ ना गुरनो थाखायबो जों औवाखौ बाहायनाय जायो, जेरै ओ जेखाइ, खबाय बैफोरबायदि जेखाइ जेखाइफोरजोंनो माने ना गुरनानै जोंनि गोदोनि समावहाय ओ जोंनि बर' आइजोफोरा गावसोरनि न'खरखौ माने फोथांनानै लाबो लाखिबोदोंमोन। होननानैबो जों बुंनो हायो आरो नोंथां। बेजों लोगोसे औवा होनोब्ला माने गोबां जेरै खखा, फल' ओमफाय सेन बुरुं माखासे मैहुर खालामनाय एबा ना हमनाय आयदाफोराव गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। जेरै नाथाय आथिखालावहाय बैफोर जेनाखि जे खाय बानायग्रा बेबायदिनो सेन, खखा, खबाइ माने बेफोर बुस्थुखौ आजिखालि गोबां रोंलिया आरो माने। गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफ्राबो बेफोरखौ बावगारलांनो हमजोब बाय आरो नोंथां माने नांगौ जायोब्लाबो खाथिनि बाजार नङाब्ला गलाफोरावसो बेखौ गोबां बेसेनै बायनो गोनां जासै आरो नोंथां।
औ नंगौ
बेबायदि नो आरोबाव जों गुबुन गुबुन रोखोमाव बाहायबावो औवाखौ होनोब्ला माने जोंहा गोदोनि गोदोनि समावथ' बै ओ फारलें एबा सरखिफोर गैयामोना नोंथां बै समाव हाय माने बै दार्राफोरखौनो औवाजों हेबनानै माने बेफोरावनो उन्दुयोमोन आरो बेफोरावनो माइफोरखौ लामोमोन।
औ
माने बेफोरनो आरो नोंथां आरो जोंहा औवानि बाहायनाय होनोब्ला जेरै जोंहा माइ गायनो थाखाय एबा जुंगाल महरै जों औवानि बाहायनायखौनो नुबोदों आरो बै मोसौ होनो थाखाय लावथि नैबेखौबो औवाजोंनो बानायोमोन होननानै जों मिथिबोदों लोगोसे जाय हालेवनाय हाखौ समान खालामग्रा मै बेखौबो औवानि फ्रायनो बानायनायखौ जों नुबोदों आरो नोंथां आरो जाय ओ हाग्राफोरखौ हथुमनानै दोनग्रा जाय बेखौ बुङो हासिनि आरो लोगोसे आरो लोगोसे बै जेब्लानाखि माइ मारा होयो बै समाव खायग्रा जायखौ बुङो हुकेन माने बेफोरखौ जों औवानिफ्रायनो बाहायबोनायखौ नुनो मोनबोदों आरो माने आरो जों बुंनो बुंनो हाबावो नों थां माने बै जेनाखि जौ सङोना जौ संनायाव बै जौ बिदैखौ हखांनो थाखाय जे हेबनानै सिङाव बेखौहाय बे औवाखौनो हेबनानै सिङाव सोनाय जायो आरोखि नोंथां। बिनिफ्राय माने औ बिदैखौहाय जों नाहारनाय जायो आरो नोंथां बेबो बेखौबो जों औवानि बाहायनाय खौनो नुयो आरो आरो बेजों लोगोसे जोंहा माने बुंनो थाङोब्ला ओ जों औवानि बाहायनाया जों सुबुं माहारिनि गेजेराव जोबनो गैयै बिहो गोहोमा दं होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो दहाय नोंथाङा बुंलांदों औवा मेवाइ जानायनि खोथा औवा मेवाइफोरखौबो जों गोरलै समाव ओ नाहारनानै गोबां रोखोमै जानो हायो। ना सोरबा ओ भाजाबो जायो सोरबा अनलाफोरजों जायो आरो सोरबा गोबां मानसिफोरानो माने ओ बे खौहाय आसारफोरबो बानायनानै गोबाव जाबोनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ‌।
बेफोरनो आरो नोंथां जोंनि औवानि बाहायनाय होनोब्ला। जों रोखायै बेखौनो ओ सरासनस्रायै माने सावरायलायनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंथांनिफ्रायथ' गोबां रोखोमनि औवानि सोमोन्दै ओ औवानि बाहायनाय जों माबायदि औवाखौहाय बाहायो बेनि सोमोन्दै गोबां रोखोमनि मोनथि नो मोनबाय नोंथां दायो जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथां। ओ औ नोंथां। दोन्थ'नोसै बिदिबा औ गोजोन्थों नोंथां औ।
गोजोन्थों नोंथां।